हेलौ हेलौ
हेलौ
हेलौ अह खोनाबाय दे औ खोनाबाय दे खोनाबाय अह मा खालामदों? थाङा
आङो नै ओंखाम जाखांना दासो दंथ'यो। जिरायनानै नोंथाङालाय दों औ नों ओं नंगौ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आंबो ओरैनो दसे फ्रि दङ जाखांनानै जिरायदों
औ
दे होमबा जोंहा मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनोसै
औ जागोन मा थपिकखो लानो? आयदाखो
आयदाया दा जाबाय ओ सि दानाय आरोना सि दानाय अ उम उम अ दोङो दोरोङारि खान्थिनि सि दानाय गान्नाय जोमनायनि सायाव रायज्लायनोसै आरोना दिनैयो
औ
औ माने सि दानाय होनबाथ' मि थिखायो आरोना सिखौ मा बोरैहाय दायो उम
औ नोंथांनिखौ मोजां खोनानायाव एसे थादु थुदु जादों औ खोनादों औ खोनादों।
माने सिखौ औ जों जि खौ माबोरैहाय दायो आरो जोङो जिया मोनबैसे मा मा हौवाफोरनि हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनायनि थायोना दानायाबो दख' जेरैहाय हिनजावफोरनि होनबाथाय हिनजावफोरनि होनबाथाय बे दखनाया जाहैबाय आरो हौवा फोरनि हबाथाय बे गामसा थाहैबाय ओरैनोथ' दोरोङारियाव गान्नाय जोमनाया दख'नायानो मोन जोंनि कालसारनि मोनसे गानग्रा नुनाय आइ जो माहारिनि लोगोसे हौवा फोरनि गामसा दे दा द दख'ना दख'ना बिदि गामसा आरो बैसागु फालि आर'नाइ फालि औ आरो इदिनो लाबायग्रा फालि बेफोरबायदि आरोना। जोंनिया गाननाय जोमनाय
औ
माने बेखौ फोरबो लायै फोरबो जोंना गाननाय जोमनाया एसे आलादा जायो आरोना बैसागु जेनेबा बैसागु फोरबोफोराव दख'ना बि दन बेनिफ्राय आर'नाइ गोजा। बैसागु फालि बेफोरबायदि बाहायो आरोना आरो फुजा फोरबोआव ओरैनो दानाय बे आलासि जानायाव गानग्रा बे दख'नाफोरा बेफोरखौ
मोजाङाव था माने नेटआ एसे प्रब्लेम होदों।
औ स्पस्त' खोनायाखै ना? औ खोनाबाय दा?
हेलौ
औ खोनाबाय ना?
औ खोनादों दे बुं दे नोंथां दे नोंथां बुं
जोंना बे सि दानाय होनदों नालाय सि दानायखौ जों जेनेबा गांसे सिखौ दानो हायोबा जेनेबा जोङो दखना दानायखोनो हमनोसै आरो ना दा
औ दे बुं नोंथां।
बे दखनाखौ जेनेबा उम दखनाखौ जेनेबा माबोरैहाय दायो ओमफ्राय दखना दानो थाख थाखाय मा मा? आगजुफोर नांगौ बेफोरखौ बुंनि आरोना आं दा
नोंथांनिया नेट प्रब्लेम जादों दां। दे बुं नोंथां।
प्रब्लेम जादो।
दे बुं।
खना दानायाव गोनां जानाय आइजुंफोरखौ माने माबानि आरोना। दा बे दखना दानाय होनोबा जों औ दखना दानाय होनबा गिबियावनो नांगोन जोंनो खुन्दुं ना खुन्दुंनिफ्रायसो दख दखना जायो नालाय। औ दखना बिदन। दानोब्ला जोङो खुन्दुं नां गोन फास्टावनो बे खुन्दुंखौ खौ जोङो दखनाखौ बेसे गुवार बेसे गोलाव लागोन गांबेसे लागोन बेफोरनि हिसाब खालामनान नै खुन्दुं खौ बायनानै लाग्रोयो आरो ना?
औ नोंगौ नोंथां।
खौ बायनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ मुस्रा होननाय दङ बे मुस स्रायाव जेन्थ थेरजों माबायो आरोना? ओ थुननानै लायो। थुननानै लायो ना ओमफाय ओं ओमफाय थुन ना लाखांजोबनानै बेयाव नांनाय बे दख'नाखौ दानिया सोंसिगोन सोंनो थाखाय जोंनो फास सावनो नांगौ फिनज्रा बेबायदिनो ओम गन इदिनो ओ बालेब गनसा गनसि बेफोरबाय दि गासैखौबो नांनाय बुस्थुफोरखौ जगार लाजोबनानै ओ सोंनाय जायो आरोना जि खौ फिन
औ नंगौ नोंथां औ
खा लानानै मोजांहाय सोंबाय सोंखांनायनि उनाव बे बेखौ माने खायो आरोना माबायाव अम रासोआव रासो होननाय मोनसे दङ' बे रासोआव माबादि गुनाजों ओ खुन्दुंखौ हायखां हाय खां गनसियाव सोनानै रासोआव सोनानै लायो आरोना रासोयाव सो नानै ओरै गनसिखै लाबोनानै बेखो इनि ओमफ्राय गान्दै होननाय मोनसे दङ। बे गान्दैयाव फानो आरो माने हयै-हयै फाननानै बेखौ माबाना दोनो आरोना थुननानै दोनो आरोना मोजांसे औ जेथोफोरा औ फाननानै बे जेथोफोरखौ खान जंजों हयै-हयै फासाव बोनानै माने बिखौ गान दैयाव फाननानै दोनो आ
औ औ नंगौ नोंथां
बेनि उनावहाय जोंङो बेखौ नो सोयो नो बे नोखौ मोनसे नलि बा पाइप सोनानै नोखौ खननाय जायो आरोना औ
सोंनो लुबैदों र नोंथांनो आव मोनबोसे खुन्दुंसोनो सैयो?
मा बुंदों नोंथां?
नोंथां औ नोआव माने माने नोखोद जोङो सोयो होन्दो ना नोआवथ खुन्दुं सोयो होनदोना? अ दोंसे एनोआव दों बोसे खुन्दुं सोनाय जायो होनदो नोंथां?
दोंसेनोआव खुन्दुंखौ दोंसे नोआव खुन्दुंखौ मोननै सोनाय जायो
मोननै
उम औ दोंनै जायो औ बे दोंनै सोनाय जायो आरो बे सोनानै माने औ नोखौ खननानै आर खननानै लानाय जायो आरो ना गनसि सनानै मोनसे पाइप होबाय फाय बेखौ खननानै लाबाय आरोना नै गनसियाव सोनानै माने बिखौ‌ साल होननाय दङ बे साल खौ माबायो आ रो सालाव सोयो बिदि ओ सि दानो बादि खुन्था थंब्रै माबायोना बेखौ गान्दै होनो आरोना
ओइ बे खुन्था थंब्रैखौ मा बुङो नोंथां?
था बुङो बेयो साल खुन्था बे साल खुन्थाखौ औ औ बेस साल खुन्थाखौहाय माने ज खा लानानै गायनाय जायो आरोना थंब्रै गायो औ बे खुन्था थंब्रैखौ गायनानै ओमफाय बे सालखौ आलायो आ रो बहायनो बेखौ हांखब दानना नै मोनसे गन सोयो आरो ना बोजोंबो होजोंबो सालखब होनो बिखौ बिनानै ओमफाय गाहायाव बे गाग्राखौ गरखाखौ सोनानै
औ
आलायनानै दोनो आरो बेखौ आलायनानै ओमफाय बिनि उनाव खुन्दुंखौनो मा खुन्दुंखौ दागोन बेखौ माने जेेनथेराव आरो फानलायबाय थुनलाय बाय थुननानै बेखौ बे माखुआव सोयो आरोना
औ माखो सोनाय जायो माखुआव?
खुन्दुंखौ बे मुस्रा सानायदि
औ मुस्रा औ मुस ओ औ औ औ नोंथां मुस्राखौ आरोना मुस्रायाव खुन्दुं सायो आरोना
अ मु स्रायाव जेन्थोरजों खुन्दुं साबाय बिनि उनाव माखुआव सोबाय
औ
थ'आव सोनानै बेखौ बोयै बोयै दानाय जायो आरोना दानानै बे बिदिनो जखा होखायो आरोना बेसेबांबा गांसे बिनि जखा थायो। बेखौ दानानै सानसेयाव फोजोबनो हायो साननैयाव फोजोबनो हायो बे नोंनि
उम औ औ गावनिसो
नो दानाय जायो आरो ना सि
उम उम। नोंगौ नोंथां।
नोंसिनिथिंजाय ओ जिफोर दानाया ओ नआवनो दायोना मेचिनाव दायो।
अ जोंनिखै बुङोब्लाथाय नोंथां जोंनाव माखासेफोर गामियारि फोरा जोंनियाव न'खर न'खरबो जों दानाय नुनो मोनो। खायफाया सोलाब नायनि नखराव बेहाय सिफोरखौ दायो।
उम।
आरो आथिखालावथ जोंङो नुनो मोनदों माखासे गामि एरिया गामि ओनसोलफोराव मोनसे वेभिं नङा होमबा वेभिं दारिमिन खुलिनाय बेहायबो माखासे आयजोफोरा थाङै थाङै सि दानायखौ सिदांयाय सि दानानै जोंङो रां ओ मुलाम्फा खालामनाय नुनो मोनदो औ नुनो मोनदों आरो ना बिदि।
औ औ आरनाइ फास्राफोर नोंसिनिखिजाय दायोना दाया।
आरनाइ फास्राखौ आंङो नु नुदों मोनफ्रोमबोआव न'खरफ्रोमावबो जों माखासेया दा-दानायखौ नुनो मोनाखै आरो ना। खायसे खायसे न नखरफोराव बिदि खायसेया जायनि नखराव हाबा फारिफोरा खम मानोना मावनांगौफोरा एसे खम बेफोरो माने गावनि खामानिखौ दोननानै बाबो माने गाव सम दिहुननानै बे आरनाइखौ दानायखौ आं खायसे खायसे नखराव नुनो मोन्दों आरो ना।
अ ओ।
बिदि दायो माने बेहाय ओ बांसिनानो जों सानै मानसि बिदि थानायनि दानाय नुनो मोनदों आं आरो आंनि नुनायाव। बेहाय।
आरनाइ इन्दि जि
इन्दि सि औ इन्दि सिखौबो आङो इन्दि सिखौबो दानाय नुनो मोनदों आङो नाथाय सिगांनि समाव आं इन्दि सि दानाय नुनाया, जाहैबाय न'आवनो न'नि फिथोब एम फुलानायनाय इन्दि एम्फौ बे फिथोबनि फ्रायनो ओमफ्रायनो खुन्दुंखौ थुन लुनानै ओ आङो जि जिखौ दानाय नुनो मोन्दोंमोन आरो इन्दिखौ न'खरारि नाथाय आथिखालाव आङो गैयि ओ हाथाइनिफ्राय, खुन्दुं बायनाय इन्दि इन्दि खुन्दुं मोनोना आथिखालाव बायनानै लाबोनाय बिदि दानायखौ आं दा नुनो मोन्दों आरो औ नोंथां दे,
दोनथ'नोसै ना
औ आंबो दे नोंथां औ दे